हेल'।
हेल'।
औ खोनादों।
हेल'। अ।
आं दा
खोन खोनादों दा नोंथाङा? हेल'।
औ खोनादों।
अ नोंथां मा खालामदो?
आं दा ओरैनो दङ नोंथाङालाय?
अ आंबो ओरैनो दङ'।
अ।
दा आङो नोंथांजों ओ मोनसे टपिक दाननोसो फैदोंमोन।
उम।
दा ओखायनो बेट'फोरनि सायाव रायलायनो हागोन ना?
औ हागोन।
ओ टपिकआनो जाहैबाय जेनेबा जोङो। दिनै बर'नि दोरोङारि ओंख्रि। सबायजों साम'। बेखौ ओ जोंहा माबोरैहाय संनानै जानाय जायो। बेनि इसे ओ जोंहा ओ बेफोरखौ माबोरै संनानै जानाय जायो बेफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन।
ओ।
सबायाइजों साम' जेनेबा बे बर'फोरनि गोदोनि मुंदांखा ओंख्रि। बेखौ बयबो माने गोथाव मोनो जानो।
औ।
दा बेखौ बानायनायाव गोबां जगार नांगौ।
औ।
उम। गिबियावनो साम'खौ जेनेबा हरसे सोमनानै दोननाय जायो बेनि मैलाया खारनो थाखाय
औ
ओमफ्राय साम'खौ अखानायै सायनानै मोजाङै माने फुनाय जायो सोमहाबना दोननाय जायो आरो बे मैला खारनो थ आरोबाव ओमफाय जेनेबा सबायखौबो जावनानै लानाय जायो जेनेबा एवनो एवनानै हुख्रेमनाय जायो आरो बेनि उनाव उम एवफ्रामनानै हुख्रेमनाय जायो।
औ
इनि उनावहाय साम'खौ सोमहामना दोननायखौ बोखांनानै इउ एवनाय जायो आरो एवफ्रामनाय जायो बेयावनो बानलु संख्रि होखानाय जायो आरो हाल दै बायदिसिना ओमफाय एवफ्रामना दोननानै फारसेथिं सबायखौहाय रुनानै लानाय जायो दसे सम बे स सबाइया रुइनो थाखाय जेब्ला स सबाइया रुयो अब्ला इखौ सानाय जायो साखांनायनि उ उनाव एवहाय गोजाङै रुइनो थाखाय खारै होनाय जायो ओमफाय बेनि उनाव हाय बे साम'खौ एवफ्रामना लानायखौ बे सबायाव होसननाय जायो जेब्ला सबाया ग्लब ग्लब गोदौवो अब्ला बे साम'खौ होसननाय जायो आरो बेनि उन उनावहाय सहाय उम सबायावहा सबायावहाय बानलु संख्रि होबावनानै ओमफ्राय दसे सम मोनजासे गोदौहोनानै आखौ संख्रि साखिनानै खांनाय जायो आरो दा बेबो मोनसे बेनो बर'नि
गोथावसिन ओंख्रि आरो। उम।
दा नोंथाङा नाफाम बानायनानै आदबखौ फोरमायनो हागोन नामा? नाफाम बानायनाय आदब बेखौ फोरोंबायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। आ बा नाफामाथ' जाहैबाय जेनेबा जोंहा गोदोनि बर'फोरनि जेनेबा गोदोफ्रायनो जाब्बाय थानाय मोनसे बाथोन। जेनेबा जोंहा बेखौहाय ओरै ओ जोंहा बानायनायनि माखासे प्रसेस दं आरो।
औ।
दा जोंहा ओ जेनबा नाफाम बानायनाय आदबफोरा जाहैबाय जाहा गिबियावहाय ओ नाफाम बानायनो थाखाय जोंहा नानि गोनांथि जायो। जोंहा गिबिआवहाय नाखौहाय बिलो बा दैमा दैसाफोराव जोंहा हमनानै लायनांगौ जायो। जोंहा बेनिफ्राय लाबोनानै जोंहा मा माखासे ओ फिसा फिसा नाखौल जोंहा ओ सायनानै जेनेबा ओ लाबनानै बे नानि मैलाखौ सायनानै जोंहा ओ खिफोरखौ गारनानै मोजाङै ओ साफ बायसानै जोंहा ओ फोराननानै सान्दुंङावबा अरावहाय जोंहा फोरानो। जोंहा अर'याव फोरानोब्ला नाया एसे खालार गोनां ओ जायो आरो बे मोदोमफ्रु मोदोमो दा जोंहा बेखौहाय ए जानो। नाया गोरानो ऐवब्ला जोंहा बेखौ ओ गाहेनाव अर जोंहा दैनाय जायो उवालाव।
उवालआव देनाय जायो आरो बेयाव जोंहा माखासे ओ लाइफांफोर जोंहा होफायो जेरै जोंहा थास' थास' जोंहा मैगंबो बेखौहाय ओ थास' जेनेबा थास' दुदालिनि ओ बे फेन्थाखौ जोंङो होनाय जायो बेनि उनाव दंफां राखेब आरो बेफोरबायदि बिनो गोबां माखासे लाइफांफोर बेफोरखौ जोंहा होफादेरनाय जायो बेफोरनि जाउनावसो जोंहा नाफामा जायो बेनि उनावहाय जोंहा बेखौहाय देहोखांनायनि उनावहाय देखांनायनि उनाव जोंहा बेखौहाय ओ औवानि हासुं बा बयामफोराव जोंहा बेखौहाय सोनानै दोननाय जायो आरो। जेनेबाय जोंहा नाफामाथ' सेवनांगौसो नालाय ना फामा जोंना सेवबासो मानि नाफाम जायो आरो, बिनि फ्लेभारफोरा सेवबासो फैयो आरो जेनेबा मोदोमफ्रु मोदोमनाय नाफामनि गेसफोरा आरो, जोंङो बेखौहाय ओ बार नांनो मोनै जायगाफ्राव जोंङो दोन सोनानै दोननांगौ जायो आरो जेरावहाय जेनेबा ओ बाहेरायाव दोनोब्ला जोंहा ओ मोजांङै बियो सेवनाय नङा आरो मुजिनाय नङा आरो बाहेरानि बारफोर हाबनानै बियो बेक्टेरियाफोर हाबनानै गाज्रिफोरबो जानो हागौ। जेराव जों जानायनि थाखाय प्रब्लेम मो जानो हौगौ बेनि थाखायनो जोंङो हा सिङाव फबनानै दोननाय जायो आरो, जेराव हा सिङावहाय जे जेनेबा जोंहा जेबो बार नांङा जेनेबा जोंहा मोजांङै गोबावै जासोनानै दोनजायो जेनेबा बेखौहाय जोंहा द' मास बा से बोसोरनि उनावहाय जायोब्ला जोंहा साबसिनै जायो आरो साबसिनै मोजांङै नाफाम जायो जेसेबांनो गोबावसिन दोनो अब्लासिम ओ नाफामा मोजांसिन ओ मोदोमनाय फैयो आरो। दा जोंंहा बिदिनो जोंहा नाफामखौहाय ओ बानायनाय जायो आरो नाफामखौहाय जोंङो ओ ओंख्रिफ्रावबो होनानै जानो हायो आरो जोंहा ओरैनोबो एवनानै जानो हायो ओ जे जोंहा दैलामफोराव जोंहा ओ माइ गायनाय फुनाय समावहाय जों हालेवनाय समफ्रावहाय बेखौहाय जोंहा एवनानै ओ‌ उ फोराव ओंखामफोरजों जोङो जानो हायो सोमजानानै जोङो थिग बिदिनो जोंहा आरो सबाय ओंख्रि नारजि ओंख्रि बायदि ओंख्रिफोराव जोंहा होफादेरनानैबो जानो हायो आरो उम नारजि बे ओ नाफामखौ जोंहा ब'रनि अनगायै गुबुनफोरा बानायनो रोंनायखौ जोङो नुनो मोना नाथाय जोंनिथिं दासिमबो बे ना दफां बानायनायखौ जोङो नुबाय थानो मोनो आरो बियो माबा बियो जोंनि बर'निनो मोनसे दोरोङारि जानाय जायखौ जोङो गारनो हाया आरो दा नोंथांमोननिथिंबो बे नाफाम मथम बानायनाया दासिमबो सोलिबाय थायो नामा औ दा नाफामखौ नोंथांमोननिथिं माबायदियै बानायो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन दा जोंनिथिंबो नाफाम होनोब्ला बयबो गोथाव मोनो आरो जायो ओमफाय दा बे नाफामखौ जेनेबा नाखौ लाबोनानै बिलोनिफ्राय लाबोनानै एबा अबेनिफ्रायबा बायनानै लाबोनानै गिबियावनो सायनानै एसे मा होनो अरावहाय फोराननाय जायो। बिनि उनावनो माने हासुंआव हाय मा होनो मा उवालाव देनाय जायो आरो एसे बे उवाल देनायावहाय बिदिनो बे थास स' नामा बिदि जेनेबा एसे होनाय जायो आरो ओमफाय बेनि उनाव देखांनानै बे औवानि हासुङाव सोनाय जायो बेवहाय माने बानलुबो ए थाइफा थाइनै सोफानाय जायो आरो। एसे सायावहाय। ओमफ्राय बे हासुंखौ मा होनो थालिर बिलाइ एबा प्लास्टिकफोरजों मोजाङै मारि थेनाय जायो आरो।
औ।
दा इयावनो गो-गो-गोबाव सम दोननानै उ उनावहाय जानो हायो आरो, दा बेखिनियावनो बेनो आरो आंनि बुंनां वा
दा दा नोंथांजों नाफाम बानायनाय आरो सबायजों ओ साम' संनायनि बागै ओ सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय।
औ।
दे।
दे बिदिब्ला।
औ।
उम।